नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों
ओम
नोंथाङा जों दा एसे आबादनि बागै रायज्लायनो सान
औ औ औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना दा आबादनि औ
औ फोरमायनो हाजागोन दे
औ
जागाय आबादखौ मावनायालाय फार्स्ट थ' माइलिखौ सोमग्रो नांगोन
औ
माइलिखौ सोमनानै साननै सो- सो सोमनानै उनाव साननै सानथाम साननै सानथामजों थिखांनानै उनाव आगोल फार्स्टावनो सोमग्रोयो सोमग्रोनानै फार्स्ट थिखांबाय थिखांनानै साननै सानथाम थिखांनानै उनावफोर माइलिखौ थिखांग्रोना आगोल साननै सानथाम दिहुननानै न'आव सिङावो सो- सोनानै सोनानै दोनग्रोनांगौ बेनि उनाव आगोल
औ हो नोंथां
औ नोंथां
माइलिखौ सोमग्रो नांगोन नालाय उनाव सोमखांनायनि उनाव ओम हो हो खोनादोंना नोंथां
औ
आगोलनो किसुमान आगोलनि दिनावथ' मोसौजोंसो हे - हेवोमोन दाना थ मोसौबो गैबालां ए ट्रेक्टर दानाथ' ट्रेक्टरसो जाबाय जुग ट्रेक्ट'राथ' गैया ट्रेक्टरदो हालएवग्रो ना माइलिखो फो- फोखांबाय फोखांनाय मास मोनसे मोननै थानानै बेखौ मा खामो नाथाय आगोल दुब्लि फोथारफोरखौबो फोसाबना लाग्रोयो हालेव ना लाजोबनानै ओमफाय मास मोनसे मोननैनि उनाव फु जेब्ला फुनानै बेखौ गा-गायनाय जायो जेब्ला गायनाय जाबा आर' इखौ गाय गायखांनाय उनाव मास मास मोन थाम मोनब्रै सो थानानै बेखौ इखौबो हानाय बो जायो
औ
हागो हायो हाखांनायानो उनाव जेब्ला माया रानबाय थिया रानबा जेब्ला न'आव लाबनो सम जाबा सम जा थांनाय उनाव बेखो लाबना नि न'आव किसुमान मोसौदो बोनो हायो। किसुमाना टेक्टर दोबो नायो। बांसिनानो दानिया टेक थर दोनो नानाय जायो। उम टेक्टर दोनो नानाय जायो दानिया बेनि उनाव आरो नोंथाङाबो मोनसे ओ फंनैसो माबाफोर सोंनो लागा दोङो नामा नोंथां फोरमायनो लागा?
आबादनि बागैनो फोरमायनोसै।
अ दे उम
नों होननाय बायसा यानो जिहेथु आबादा ओ फास्ट सावनो मायलिखो बस याव सो लानानै दैयाव हा दैखर अरथाय दैमायाव सोमना दोनगो आरो। हरनै साननै बेनिफ्राय ओ बोखांनानै साननै बोखायनानै लाइ बिलाइ नङाथाय माबा बसथाफोर जों। खोबना दोनो बि निफ्राय गाजा बेरखांबा फास्ट आवनो दुब्लिखो एव बार रा एवना लाखांनानै दुब्लि फोथाराव बेबाइरि माइलिखौ फैयो आरो फोखांनानै हप्थानैबा ओ मास मोनसे बा मास मोनसेनि बारा दोन नानै ओ खोथिया लावबा खोथियाखौ फोयो आरो औ फुखांनानै बिनिफ्राय फोथाराव ट्रेक्टरजों एवनानै बा हालजों एवनानै ओ गायनाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय उनावहाय ओ गायखांनानै दानियाथ' दुब्लि फोथाराव हासारनि खम जायो गोबोरखि हासार सोरबा सोरबि बाहायो सोरबा सोरबि बायनाय औ बे बे खौ सारना होयो आरो बेनिफ्राय ओ ओ सारखांना उनाव खाननैसे मास मोनथाम मोनब्रैसो थानानै ओ खोथियाखौ अ माइखौ हानाय जायो आरो
औ औ
औ दानाथ' आरो मेसिंजोंबो हायो खायफाया खायफाया आखाइजोबो हायो औ बिदि आरो ओम नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलाव ओ बाहेरा मैगं थाइगंनि खेथि दा जायोना जाया नोंथां
जोंनिथिंबो ओम जायो जानालाय बे मैगं थाइगंखौबो गाय जायो जेब्ला जों ओंख्रि जेब्ला खोनादों नोंथां
औ
अब्ला ओंख्रि ओंखामफोरखौबो जों जिथु किसुमान बायनाबो जायो किसुमान न'आव फोरावबो आबाद खालामना जायो
औ
बे आबादखोनो जों किसुमान फुलिखौबो न'आवनो बिधानखो खामनाय जायो किसुमान किसुमाना बायनाबो लाबो जायो फुलिफोरफोरखौ किसुमान बांसिन दानिया आबाद मावग्राफोरा मेगं थाइगं सामथायाइफोरफोरखौ किसुमान आजिखालि फुलिफोरफोरखो बायनाबो लाबो जायो बेखौ बायनाबो किसुमान न'फोरावबो फुलिखौ बिदानखौ बे जेब्ला बेगरखौ जावना जावैनाय होनो जों
औ
बे जावायनाय किसुमान जावायनाबो दोनदयो बांसिनानो दानिया बायनानै जायो दोनो बे बायनाय फुलिखौ जेब्ला दुब्लि फोथारखौ हालेवना लाग्रोयो हालेवना लाग्रोनाय बे दुब्लि फोथारखो आबाद हाग्राफोर माबाफोर फोरखो जेंसि जेंलाफोरखौ बुथुमजोबनानै जेब्ला दुब्लि फोथारखो साफा खालामना लागोन बेनि उनाव किसुमान हासारबोआहाय बेखौ हालेवग्रोन माने फार्स्टआव साननैसो किसुमान फेसेवनाबो लाग्रो किसुमान आरो दा किसुमान बेगरबो जावायो बेयावनो
औ
किसुमान आरो हासार होनानै फालुफोरखौबोफुलि फुलिखो जेब्ला गायनो सम जाबा बे सम जानायावनो किसुमान दानायाथ' फायभाग मलटिं मलटिं प्लास्टिक होनाय नालाय बे प्लास्टिको लाइन लाइन ओ जेब्ला टिप फार्स्टावनो टिपखौ थिखांग्रोयो ए हासार सासार हो फोखांजोबना जेब्ला हासार हासार होखांजोब बा मथिं प्लास्टिकखौ गोलाव बनानै जेब्ला गायनो सम जाबा प्लास्टिकखौ बख बखांजोबना लाना फुलिखौ गायनो टाइम जाबा बेब्ला गायबाय आरो जेब्ला माल्टिन प्लास्टिकआव गोलावनो लाइन बनानै किसुमान सुनाबो गायो किसुमान आन्दास बो गायो बेखो फुलिफोरखो ए जिंखा हक जे जेब्ला लेस्रा हक जेब्ला बिन हक
औ
जेब्ला मोसता हक जेब्ला लेग्रा थाइसुम पटल जोगोनाथ बेफोरबायदि बिदिनो लाइन लाइन किसुमान गाय किसुमान फोना फोसानोबा होयो जाय जिथु फसन्द दा जिथु आबाद मावग्रा आबाद जिथु ओ आबाद मावनानै गोसो फसन्द' जायो बेखो मावो आरो आबादफोरा नोंथाङाबो फंनैसो हेलौ नोंथां आ नोंथाङाबो फंनैसो सावरायनो सानो नामा
औ जोंनिखैबो नों थां इदिनो दा दासान्दि थ' दैलां ना मा जिंखा दोङो ओ माबा पथल दोङो बिदिनो लेस्रा लाव
औ
ओमफ्राय थाइजौ
ओम
औ ओमफाय नोंथांमोननि ओ माइ मा मा गायनाय जायो मा मा माइ गायो
मा मा गाय अ माइखौ जेब्ला किसुमान र-रन्जित गायो मो-मैनागिरि गायो किसुमान आगोलनि दिनावथ' फुलफाख्रि फुलफाख्रि होननाय दोङमोन ना फुलफाख्रिबो गायो आइजुम गायो आइजुम गायो माइब्रा गायो ओम माइब्रा गायो ओ ओम ओ खोनादों नोथां
औ नोंथां
ओम माइब्रा ओम हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां
माइनि बिखय होनदोंमोन ना
औ
अ अ जोसा माइब्रा ओमफाय परिमल अ फरिम' रन्जित
औ
फुलफाख्रि
औ
आइजुम
औ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों
नोंथांथिंबो बेबारदि बेबायदिनो गायोना बेलेग गा-गायो नोंथां
जोंनिथिंबो बिदिनो ओ रन्जित गायो जोसा माइ ब्रा बंगबन्धु आइजुं ओमफाय मासुरि होननाय
औ औ औ
औ बेफोरखौनो गायो आरो आं बारा मिनथिबाङा नोंथां
औ आंबो बारा मिथियाबा देनाय माइनि जिखिनि मिथिगो इखिनिखोनो
औ औ नोंथां नोंथां दा जोंनि समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नोंथां नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां थेंक